हेलौ
हेलौ ' खोनादोंना नोंथां आ मा खालामदों नोंथां
आंङो दा ओरैनो दं
आतसा खबरफोरा थिगानो दंना नोंथां
खबरा बिदिनो मोजां गाज्रिनि सायाव
जाखांबायना नोंथां
जा ओंखामखौ आं संगासिनो माने ओंखाम ओंख्रि
आदसा नोंथाङा दायो एसे फ्रियाव दंथ'यो ना
औ फ्रियाव दं
आ फ्रियाव दंबयोबा जोङो माखासे गोनां बाथ्रा रायज्लायनि नोंथां हागोन ना
औ हागोन
अ नोंथाङा नोंसिथिं ओ नोंथांनाव माखासे गोनांथि बाथ्रा सोंनो नागिरदों माने नोंसिथिं बारहावानि बागै माने एसे फोरमायनो हागोन नामा आबहावानि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथांनि बुंफुरलुजों अ दे नोंथां एसे फोरमायनाय साय
अ जे आबहावा आबहावायाथ' जेरै आबहावा बुङोबा माने जोंनि सोरगिदिं थानाय बेखौ आरो जेरै बिफां लाइफां दैमा दैसा हा हा दै अख्रां बेखौ बुङो आरो आबहावा आरो आबहावाखौ गोबां बाहागोआव राननाय जादों
ओं खोनादों नोंथां खोनादों
आबहावा होनबा गोदोनि आबहावा बेलेग दानि आबहावाया बेलेग गोदोनि आबहावाया जेरै बारजों आराम दंफां लाइफां ब बुरजा दंमोन साउन्ड पलुसनबो बारा गैयामोन दानिया दुंनायाबो बारा जाबाय। दुंनाय बारा जाबाय ओरै बिफां लाइफांखौबो दानफायनो हमबाय
औ
खोनादों
खोनादों नोंथां खोनादों
बिदिनो बिफां लाइफां दानफ आरो आबहावायावथ' आबहावाखौ मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादोंमोन जेरै बिदिनो मा मामोनथाय बावलायलांबाय आङो लेखायाव नायबासो मिथिसिगोन
ओ
ओमफ्रायो
बिदिनो आबहावाखौ आबहावा बुङोब्ला जेरै मिथिंगाया बानायनाय मोनसे आबहावा जों मानसिया बानायनाय मोनसे आबहावा
ओं
जेरै मिथिंगाया बानायनाया जाबाय जेरै बिफां लाइफां दाउमा दाउसा दै हाथरखि हा हाथरखि ओइ आबहावाया आबहावायाथ' गोदोनि आबहावाया मोजां पलुसनबो बारा गैयामोन दानि आबहावायाथ' अनेक कारखाना बायदिसिना मा
औ
बेयावनो बिफां लाइफां दावमा दाउसाफ्राबो नोरजिया जाजोबबाय मोजां बार मोनैनि थाखाय
ओं
ओमफ्रायो बिदिनो आबहावाया बिदिनो मोननैसो आराम जोंनि बे टाउन एरियायावथ' एसे गरमा बांसिन आबहावाया बेलेग जायो जोंनि गामियारियावनि आबहावाया बेलेग जायो
ओं
दा आबहावाखौ ओ आबहावाखौ होनोबा आबहावा होनोब्ला माने गामि ओनसोलनि आबहावाया दाबो एसे मोजाङावनो दं आरो बांद्राय गाज्रिद्रायबो जायाखै खोनादों
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां
बिदिनो आबहावाखौ
जोंनि बे गामि ओनसोलनि आबहावाया दाबो एसे मोजांआवनो दं। बे दंफां लाइफांफोरखौ बारा दानफायाखै। आराम साउड पलिउसनफोराबो एसे खमावनो दङ। बिदिनो आरो आरो बिदिनो दैमा दैसाफ्राबो बारा जेबो जायाखै ओरै टाउन एरियाायावथ' गासिबो दैमा दैसा बारहावाफ्राबो गुबुंले जाजोब्बाय। साावनफोर दामनायजों, गारि सालायनायजों
ओ
बिदिनो- साफा साखोन सिखोन
ओम
जायाखै आरो माबा जायगायाव दा जोंनि जोंनि गामि एरियाव एसे मोजां जानानै दं। बारफोराबो मोजां। ओ नों नोंथाङाबो एसे आबहावानि बागै बुंलाय।
औ जागोन दे। खोनासं ओमबा ना नोंथां।
औ दे
ओं आबहावा होननानै बुङोबाथ'न जोंनि बि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां आं दाउमा दाउसा, जिब जुनार, गासिखौबो लानानै मोनसे बे मोनसे मिथिंगा जादोंना आरो माने आबहावा जादों आरो आबहावाया जाहैबाय दा जोङो आबहावाखौ साखोन सिखोन लानोबा ना जोङो दंफां गायनांगोन, जिब जुनाद, जिब जुनाद खौ थानो थाखाय जायगा होनांगोन। जोङो दावमा दाउसाफोरखौ बुथारनो मोननाय नङा। होमबासो जोंनि आबहावाया गो मोजाङै थागोन। आबहावाखौ संरैखा लाखिनो थाखाय जोङो गोबां मा होनो आइडिया बानायनांगोन जोङो। दंफां दाननायफोरखौ खोनादोंना नोंथां? दंफां दाननायफोरख दंफां दाननायफोर खौ बन्द' खालामनांगोन।
औ
आरो गो दंफांफोरखौ जोङो गायहोनांगोन। आरो जिब जुनारफोरखौ जोङो बुथारनायखौ बन्द' खालामनांगोन।
औ
जुनारबोन
औ
गो‌ ना आब आबहावाखौ जोङो संरै संरैखा खालामनोबाना जोङो माखासे गारि गारिफोरखौ सालायनायखौ एसे खम खालामनांगोन, खरखारखाना बानायनायखौ खम खालामनांगोन जोङो। आरो माखासे आब-आबहावाखौ बै मानसिनि बारायनाय माने दिहुन थायाबो आबहावाखौ गाज्रि खालाम मो आरोना। जेरै -कलखारखानिफ्राय गनाय लेथ्रा मुवाफोरखौ जोङो दैयाव गारोबा, दैनिफ्राय गनाय गनाय गारजि मोनामनायफोरा जोंनि दैेयाव हाबनानै बेराम जायो।
औ
आरो दैफोराव गारनानै दैखौ गुबुंले खालामो। प्लास्टिकफोरखौ जाहामोनथा गारनानै जोंनि हाफोरा गाज्रि जायो थैलाङो। बेफोरखौ गासिखौबो रैखा खालामनो थाखाय जोङो माखासे खरखार खाना दिहुनन्नायफोरखौ खम खालामनांगोन। गारि मथर सालायनायफोरखौ खम खालामनांगोन आरो। जायनि जाउनाव जों दंफां बायदिसिनाफोरखौ दानफायनायनि जाउ नाव दैफोराबो खुरखानो सुबिदा मोनदों। आरो बारानिफ्राय बारासिन बेमार जादों थाम्फैफोर ओंखारदों। बेफोरखौ जों गासिखौबो बिथिंखौ नायजोबनानै जों मा होनो आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन आरो। मानो होनबा सुबुङा आबहावानि सायावसो थांनानै थायो माने आबहावाया गाज्रिबानो जों मानसिफोराबो गोबां बेमार आजाराव गोग्लैनानै थागोन आरो।
औ।
खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों दे।
ओं आरो जोङो आबहावाखौ आबहावा होनबाथ' दंफां लाइफां जों दंफां लाइफां गैयाबाबो जोङो अख्सि अ क्सिजेनफोराबो खमायलांगोन।
औ।
आरो दंफां लाइफां गैयाबाथ जोङो माखासे ओ दफां लाइफांफोर थाबा जों माने इकनमिक्सआवबो मा होनो फालां रां खान्थियावबो जों जौगानाय मोनो। जोङो थखथा बाथामफोर फाननानै नङाबा जोङो दंफांफोरखौ बाथाम हानानै जोङो गाव गावनो दं गाव गावनो बेरेंसि सियाट बानायोबा ओं आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों बुं दे।
ओं। माने नोंथां नोंनिखौ एसे एसे ला
दे दे खोनादों बुं दे।
ओं।
हेल' औ खोनादोंदा।
खोनादों नोंथां।
ओ बुं दे।
माने बारहाया ना सुबुंनि सुबुंनि बुहुद माने खाथि सोमोन्द दं आरो दं आरो ना। आफ हावाजों। सुबुङा जों जाहैबाय आबहावाजों आबहावा गैयाबा जोङो माखासे सुबुङा बिराद प्रब्लेमाव गोलैयो माने।
औ औ।
जेरै जों आबहावा गैयाबाथ' जोङो जानो थाखायबो आदार आदारबो मोननाय न ङा जोङो।
औ।
आरो जोङो आबहावानि दारैसो जोङो दैबो मोनो। अक्सिजेनबो मोनो। ओ जानो थाखायबो आदारबो मोनो।
औ।
इदिआरो।
दे नोंथां खो
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों बुं।
ओं दे होमबा ना नोंथां।
औ दे।
ओं दे।